मा खालामदों सार
नै आङो ओरैनो दङ जाखांबाय नोंथां नै दासो जाखांदों ओंख्रियाथ जेबो गैया दालिजों ओमफ्राय आलुजों दाउजों एवनाय
नोंथाङा मानोबा हरदोंमोन
अ नोंथां आं फन हरनायानो जाहैबाय जोंनि गोदोनि नाय माखासे बरनि ओ बाथ्रा फान्दायफोरनि सायाव सावरायनोसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां
बारा मिथिलाय लाङा आं दा मोननै मोनथामसोल मिन
अ दे नोंथां बे नोंनो जा बुंनो हायो बेखौनो आंनि गेजेराव फोरमायना होदो
आं गिबियाव बुंग्रोनोसै नोंथां गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय मोनसे दंमोन जेरै थुरि नुबा बाथि गारो होननाय
बे मोनसे आरो दङ औ दे दे नोंथां मोजाङै बुंलां दे औ औ दे खोनागासिनो नोंथां दे बुंलां औ
गुदुं आव गायोब्ला आथिङा खामो थिग बेबायदिनो ओ सासे सेंग्रा बा सिख्लाया संसाराव हाबोबा एबा हाबा जायोबा ओ जेरैबायदि खस्थ मो बेखौ फोरमायनो थाखाय नैबे बाथ्रा बालागुदुुङाव गाखौ बुंनाय जायो आरो
बिदिनो दङ औ औ औ औ औ नोंथां अ नोंथां आंथ बारा मोजाङै मिनथिजोबा अब्लाबो आं मिनथिनाय मिनथिनायखौ नोंथांनो फोरमायनानै होनोसां दा आं मिथिनाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय माखासे बाथ्रा फान्दायफोरानो आं खोन्थालांनोसै आरो आं जाय जायखौ गोदोनिफ्रायनो खोनाबोदों ओ जेरै मा होनो खर'सानि मान्दालि मानि मा होननाय जायोनो खर'सानि मान्दालि मानि खैफोद मोनथिस'यै हायै खैफोद आर ना जेरै मान्दालिखौ जों नुहरस'वा खरसायाव थानाय मान्दालिखौ बै ननि उखुम मुदानि मान्दालिखौ जेरै नुहरसवा बेबायदिनो मा होनो खैफोदाबो एखमबा मिथिस्लाबालासिनो जोंनि गेजेराव फैयो नंङा होमबा नोंथां दा बे बाथ्राखौ फोरमायनोनो बे बाथ्रा फान्दायखौ बाहायनाय जायो आरो दा बिनि उनावहाय दंङ सालाय खान्दा ना? सालायखान्दा मानि मा थगायसुला जाहैबाय सालायखान्दा ओंथियानो जाहैबाय थगायसुला जाय मानि बयखौबो नंगौ बायदि बानायनानै जाय नंथारै बाथ्राखौबो नोंगौ बायदि बानायनानै मालायनि सिगाङाव बुंलाबायो आरो दा बेबायदि मानसि बेखौनो मा होनो सालायखान्दा होननानै बुंङो जाहैदों औ औ दा ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेथ' सोलि सोलिबोबाय थाख नोंथां नैबे बाथ्रा मोनसेया बेनो जाहैबाय खोमोन गैयै मावजि मानि
अ बे खोमोन गैयि मावजिानो जाहैबाय मा होनो गोदोनिफ्रायनो मा सोलिबाय थाखायो बेयो बेखौ मानि जाय मानसिया खावो बा सिखाव ना मावजि बायदि जेरै मावउजिया मालायनि न' न' ओंख्रि बा ना बेदर दोननायफोरखौ खावनानै जायो बेबायदिनो मा होनो मानसियाबोथ' खावो ना माबा मोनसे मुवा बेसाद दा बेनि थाखायनो सिखाव मानसिखौ मा मावजिजों रुजुनाय जाहैदों खिन्थु मा बेहा खोमोन गैया मानसियाथ' खोमोन गैयाना। मावजि बायदि दा ओंखायनो बेजों रुजुबाय आरोखि दा बेनि उनावहाय ओ आरो मोनसेयाथ' बयबो मोनथिखाथारो एकदम बयनिबो गेजेराव सोलिबोखानाय बेनो जाहैबाय खिबु सेरथे औ दा बेखौथ' मोनथिखायो जानांगौ नोंथाङा खिबु सेरथे मानि मा अ जागोन खिबु से माने मा होनो जाय मानसिया मा गावनि मुवा बेसाद बा गावनि दोहोन दलदखौ माने मालायनो रा राननो बायो आरो जायखौ होनो खिरफिनि ना नोंथां औ गावनाव थाखाबाबो थोजासे थाखाबाबो मा बियो गावनि मुवा बेसादखौ मालायजों राननो बायो आरोखि नांगौबा बेयो मालायनिफ्रायसो लाबावगोन बेबायदि मानसिखौ बुङो आरोना सिबु सेरथे दा इनि उनाव दंबावो ओ मेगन गुनो मेगन गुुनुनि ओंथियानो जाहैबाय मा जाय मानसिया गोरों गोरा ना ओ समाजनि गेजेराव सासे गोरों गोरा मानसि ओ मा होनो उन्दैफोरखौ गियान होनो हानाय आरो गिदिरफोरखौ मान होनो रोंनाय बैफोरबायदि मानसिखौनो मा होनोनो मेगन गुनु होनो जाहैदों औ। ओ
नोंथां आं मोनसे खोनाबावदोंमोनलै। ऐ बै गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो होननाय मानसिफोरखौ खोनाबाय थायो आं बेखौ एसे बुजायना होनाय नोंथां।
अ बेथ' जाहैबाय बाथ्रा फावसो नङा होमबा नोंथां औ गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो दा बेखौ मिथि थिनोलुबैदों नोंथाङा अ दा होमबालाय आं खिन्थालांनोसै गोबौवाव मो गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो मानिथ' मा होनो जोंहा जेब्ला मा मोनसे बेसाद बा मुवा बेसाद बा माबा मोनसे हाबाखौ खा जायो अब्ला बै मुवा बेसाद मोन मुवा बेसादफोरखौ मोननायनि सिगां बा हाबाया जानायनि सिगां बा माबा मोनसे खामानिया जानायनि सि सिगां मा मानसिफ्रा बिनि मोजांखौ बा मुवा बेसादफोर मोनोब्ला बेखौ राननानै लाग्रोनो ना बाहाग खालामखानो लुगैयो आर ना मोनगोन ना मोना बेखौ मिथिया खिन्थु बाहाग खालामनानै लाखानो लुगैयो आरो। जेरै बिफांसायाव मोफौ नुयोबोला बेखौ बै आथिं बाहागोआ आंनि खर'वा आंनि लान्जाइया आंनि होनानै बुंखाग्रोसै नाथाय मा मोफौआ मालाय खारलांसै ना बेखौथ' मोनला दाना मा जाख ओरैनो बाहागो खालामखानाय जाबाय आरो। ओ दा बिनि गाहाय ओंथियानो जाहैबाय मा ओ मोननायनि सिगां औ माबा मोनसे खामानि जानायनि सिगां बा माबा मोनसे हाबा जानायनि सिगां मा बेखौहाय मालायनि सिगां-सिगां बुंनानै लाग्रोनाय ओ जेरै ओ मा होननो
खामानि जायैनि सि
औ औ-औ नंगौ जेन'बा खामानियानो जायाखै दाना बेखौनो बेयो मा मानसिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि खोन्थाना लाग्रोगोन आरो जेन जाथारबाय न गाव बानायजोबखाथारबाय। बेफोरबायदि आरोना नोंथां औ। दा नोंथाङाबो माखासे मोनथिबावोब्ला आंजों ओ फोरमायनानै होनो हागोन आंनोबो।
जाहाथे आं मोनथियिखौ नोंथांनिफ्राय सोलोंनानै लानो हायो आदसा आंबो मोनसे बुं
मोनसे बुंनो नोंथां औ-औ नोंथां दे बुं ज' थाव-थाव अदाल खुनाय अ दे-दे बुं दे नोंथां बे ओ बाथ्रा फाव
ओ गोदो बाहायनाय जायोमोन आरो जेब्ला ओ
ओ मानसिया ओरैनो जिरायनानै थायो आखाइाव खामानि गैयाब्ला मोनसे समाव बाहायनाय जायोमोन आरो औ-औ जेरै जेबो मावनो गैयाब्ला ज'नानै
स्लाय-स्लाय गुबुन खामानि मावनाय बेखौ फोर बाथ्राफावखौ बाहायनाय जायो आरो जेरै नों ओरैनो जिराय स्लाय स्लाय गुबुन खामानिखौ मावनाय बिदियाव बाहायनाय जायो आरो आरो मोनसे
औ जागोन दे बुं नोंथां दे औ औ नोंथां दे बुं।
बाहायबाय थायोमोन। बेखौ बाहायनाया ओरैबायदि बाहायोमोन सेंग्रा सिख्लाखौ जंखायनानै जेब्ला सासे सेंग्रा एबा सि ख्लाया सानैजों मोजां मोनलायो अब्ला बिसोरनि मोजां मोनलायनायखौ जेसेबांखि लाखुमानो नायाजा नाजाया मानो सानसे सानसे मिथिजायोनो नोंथां जेरै ओ बारसे बिबारनि मोदोमनायखौ ओ लाखुमानो हाया जेरै सिखिरिफोरा नागिर नागिरबाबो बिबारखौ संहैथारो बिदै सोबहैथारो बेबायदिनो बै सेंग्रा सिख्ला
औ औ नोंथां औ औ औ औ। आङोथ' दासान्दि
ए नंगौ नामा नोंथां ओरैनोथ' माइ साय गायबायना नोंथां?
माइखौथ' गायथ'वाखै नोंथां एसे हालेवनायफोरखौहाय जेनबाय आरोखि औ बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा अ नोंथांनिफ्राय माखासे मोनथि मोनि मोनै खौरांखौ मोनथिनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ औ आसा खालामो नोंथांखौ इयुनाव लोगो मोनफिनगोन होनना औ दे